औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों एसे माबा बर'फोरा मा -मा ओंख्रि जायोमोन गोदो आरो दा बिनि बागै एसे सावरायनो नागिर दों। नोंथाङा द'से सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ।
ओ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों-' एसे सावरायनोसै।
औ-औ जागोन। बिदिब्ला जो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला गोबां ओंख्रिफोर दं आरो। जेरै- अनलाजों दाउ, सबायजों साम' अमाजों नारजि, गोबां दंङ आरो गोबां रो खोमनि।
औ दोङो। ओ बिनि ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा जानाय ओंख्रियाबो जाहैबाय लाफा सायख' आरोना।
औ बे फोरबो दं गोबां रोखोमनि दं अ मैथा दं मैथाजों खां ख्राय।
औ।
उम।
बर'फोरा बांसिन जानाय जायो औ।
दा बे अनलाजों दाउजों माबायदि संनाय जायो बेफोरखौ ओ आं संफेरना मोननाय मोनाखै थेवब्लाबो। नि मिन्थिगौ नोंथांनो फोरमायनोसै आरो
औ नों
औ औ जोंनिथिंजाय माबायदि संनाय जायो औ औ औ ओ। गिबि गिबियावनो माइरं लायो आरो माइरंखौ जेसेबां नांगौ मानसि हिसाबै न'खराव जेसेबां मानसि दं। बे हिसाबै ज खा लानानै सोमना दोननाय जायो आरो एसे टाइम।
औ।
गेब्लेयो देनायाव थाबनो गेब्लेयो बेबायदि। बेनि उनाव द'से सोमनानै ओ देनाय जायो आरो ओ आ आगोलथ' मा बुङो बेखौ उराल बुङोमोन ना उराल औ औ दिंखि दा उराल बुङो आरो बेयाव देनाय जायोमोन आथिखालाव थ' बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोननाय थांला आथिखालाव। आथिखालाव बे बायनाय मि सिनफोरजोंनो गोबांसिन देनाय जायो आरो न'खर न'खरैनो थाखायो नालाय। बेफोरजों जाय खिजाया जाया जि सुबिदायाव देनो हायो होनलाय बेनि उनाव माइरंखौ देना लानानै गुन्दै खालामना लायो आरो बेखौ अन गुन्दै होननानै बुङो। अ बेबायदि खालामना लानानै बेनि उनाव दाउखौ जोङो साफायै बासिना लानाय जायो आरो बासिनानै गोदाना लाबाय लानानै बेनि उनाव अरदाबाव अरदाबावनो संनाय जायो आरो गोबांसिनखौ अरदाबाव संनाय नुयो। अदाबाव संनाया गोबां औ औ बांसिन थावौ थावौ होननानै बुङो आरो औ नंगौ बेनिफ्राय जों सारायखौ जानबाय जानना नै बेयाव बे बेदर जे दोङोमोन गोदाना दोननाय बेखौ जोङो थाव होना- नै एवफ्रामना लानाय जायो आरो औ बेयाव जेसेबांखिनि मसला बाहायो बेफोरखौ होनाय जायो पियास सामब्राम हायजें बानलु बेफोरखौ होनानै जोङो बे दाउखौ एवफ्रानो आरो मोजाङै औ एवफ्रानना लाखांनानै बेनि उनाव थोरसि बा अ माबा मोनसे आगजुयाव जोङो देखांना दोननाय जायो आरो बेदरखौ औ खांना दोननायनि उनाव जोङो सारायाव आरो खेबसे दै होयो आरो दै होनानै बै दैया जेब्ला गोदौगोन अब्लानिया बै अन गुन्दै देनानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो जेथिं जि थिं बांसिन ओ गोदौवो बिथिं एसे एसे सारना होनाय दै आरो फ्रि फ्रियै थारला बेनि उनाव बेनि उनाव दाउ बेदर एवफ्रामनायखौ जों गारनानै होयो आरो बेयाव बेनि उनाव बेयाव संख्रै खारै बेफोरखौ होनाय जायो आरो अ बेफोरखौ होजोबनानै दसे एसे एसे संनानै बाय गथा जाबानो मोनबोला खांना दोनो आरो बेबायदि संनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय
औ जोंनिथिं ओ जेरै बेबायदिनो संनायानो जायो जोंनि जोंबो एखे रोखोमैनो संनायनि जायो आरोना औ जों दा स सबायदो साम' सङो होनोब्ला जोङो सामथ' दाना बांद्राय बे मोननो थाङा बद दैमाबा फु फुख्रिफोराव जोङो जेरै मोनबोयोब्ला गु लानानै फैनानै गिबियावनो बिनि थाखोनखौ सायग्रोनानै लायो आरो।
औ औ नंगौ।
उनाव सायनानै लानायनि उनाव बिखौ बिनि लेनजायखौ दानस'नानै लाबाय जोङो। औ बेहाय आइरन बा मैला थायो बिनि थाखाय जोङो बेखौ गोखैफोरजों हुग्रोनानै लायो आरो ना गिबियावनो औ बिनि उनाव जों जोङो साम'खौ दानस'खांनायनि उनाव जोङो साराइ जाननानै होबाय साराया गुदुं जायोबा थाव एसे होनानै जोङो साम'खौ एवफ्रामग्रोनानै ला हायो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
खांनायनि उनाव जोङो सबाय एवनानै लागोन सबायखो एवनानै ला लानानै जोङो बेखौ गेब्लेहोयो आरोना
औ औ
औ गेब्लेहोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो रुबाय दैजों खारै होनानै जाहाथे बियो थाब यैनो रुइयो अब्लाना जों बै साम' एवफ्रामना लानायखौ बेहाय होनानै होसिगोन आरो सबायजों लोगोसे जेब्लाना बियो गोदौ गोन बेहाय जोङो सं ख्रि बा जोङो होनो लानाय मस्ला बेफोरखौ जोङो गासिखौबो होजोब सिगोन बिनि बियो गोदौखांनायनि उनाव दसेनि उनावनो जोङो बियो मोनसिगोन आरोना बेबायदि संनाय जायो आरोना सबाय
आरो दा जोंनि दैमाफोरावबो खांख्राइफोरखौबो मोनबोयो जेब्ला नोंथाङा खांख्राय जायोना जाया?
जायो जोंनि ओ बर' हारि नि मानसिफोराथ' गासैबो जाफ्रामो होननायानो बुंजायो आरो ना
औ जों माने बर' हारि होनोबा जोङो एम्फौ एनला जा ग्रा होननानै मिथिनाय जायो आरोना जोंखौ जोङो बेहाय एम्फौ एनला जायो होनबा जों गुसेंग्राबो जायो
औ लाथा एम्फौ
औ जोंनि आरो बर'नि खैजेमानिखौथ' बांसिनानो जा खायो खैजेमा
औ नंगौ नंगौ गोबां दं आरो एम्फौ एनला जानाय। ओ जेरै जों दुब्लि फोरावबो मोननाय ओ दैयाव मोननाय जेरै मा बुङो एंखावरि
औ गांजेमा।
गांजेमायाथ' जोबोरो मुं दांखायानो आरो जोंनि हारिनि।
औ औ नोंगौ नोंथां। दाना गांजेमा एंखावरिखौबो मोननो
मोननो थांला औ औ नंगौ आथिखालाव जोबोर खम जालांबाय आरो बेफोरो। आगोलथ' जानानै जाग' हायामोन।
औ दानि जुगाव माने मिसिना बाहायोना हाल एनायफोरावबो बिनि थाखायनो गांजेमा एं खावरिफोराबो जोबलांनो हमबाय आरो
जोबलांनो हमदों आथिखालावथ' जोङो मोसौफोरजों हालेवनायखौनो नुनो थांला नालाय टेक्टरदों एवखानाय जायो
औ बिनिखायनो बिफोरबो खम जालांनो हमबाय आरो औ।
ओ बेबायदिनोथ' ओ दोरोङारि जेरै जोंनि ओंख्रि दंबावो अमाजों नारजि थाङा जाफेरबाय ना?
औ जायो नोंथां।
औ औ माबायदि मा संनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन? नामा एसे माजों संनाय जायो औ औ
नारजि होनोबथ' जोङो गिबियावनो फाथो होननानै मिथिनाय जायो बिखौ ओ बिखौ फाथोआ जेबजाना रागोन एसे जोङो
औ
सानदुंआव फोराननाय जायो आरो
बैफोर राननाय बिलाइखौनो नारजि होनो नामा?
औ जों जेब्ला फोराननानै रानगोन बियो बिनि मुङा गुबुनै सोलायनानै नारजि जायो आरो औ बेखौ जेब्लाना बि रानगोन अब्ला जोङो बिखौ जानो थाखाय दोनथुमनाय जायो आरोना बिनिफ्राय नारजिजों अमा स संनो होनोब्ला गिबियावनो जोङो नारजिखौ सोमग्रोनानै लागोन गोन
औ नंगौ
औ दै जौ सोंग्रोनानै लानायनि उनाव जोङो बियो बासिगोन आरोना बिनि थारा फिसा फिसा थायो बेखौ जा बासिनाय नि उनावहाय बेखौ जोङो दै बा खारोै होननानै इसि दै होनानै खारै होना नै जों रुनाय जायो बि रुइनायनि थाखाय औ जों औ जों दा अमा लाबोयोना अमाखौबो जोङो एवफ्रामग्रोनानै लाबाय
औ नंगौ
जि जानांगौ जों बेखौ होजोबना लानानै एवफ्राग्रोना नो आरो जा जों नारजि होदोंमोन जाननानै रुइनाय नि थाखाय बेहाय जोङो अमा बेदरखौबो होनाय जायो जायो आरो ना औ बिनि उनाव जोङो सागं सानानै होनाय जायो नारजियाव।
केेबलिया आरो होमबानियानो मो
औ औ मोजाङै गेब्लेनायनि थाखाय जानो मोजां जानाय थाखाय जोङो बिदि होनाय जायो आरोना। नारजि ओंख्रिया औ साननैबा सानसे बेबायदिबो थायो आरोना बे गोखा नालाय थाब सेवनो नागिरा
नंगौ नंगौ
नोंथाङा जाफेरबायना जाफेराखै?
बेखौथ' गासैबो जाखायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि जे ओ आसार खान्थि नियम जे दङ मोनसे थैबोला जे होयो ओम बे नारजियाथ' गोनांथारना मान सि थैनायाव जेब्ला जोङो नारजि अरगारो मानसि थैखांना नै जेब्ला ओ मा होनो बेखौ स्राद्ध
औ जों बिदाय होनाय जायो जोङो ना
औ नारजिजों बिदाय होनाय जायो आरो
औ। बर'आव मोनसे मानिनायबो दो जोङो दे जोंनिया माने आलासि जानो फैनायाव नारजि जाहोबा मा होनो आलासि फैया बिदिबो बुं नाम
औ मोना होनना बुङो आरो ना नारजि जा होनो आलासिफोरनो।
औ।
औ।
बेबायदिनो गोबां ओंख्रि दङ' आरो जोंनि बर'हारि हारिमुआव माने औ दङ'
दे बिदिब्ला नोंथांजोंनो औ औ समाबो जोबगोन दे बिदिब्ला।
जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ नोंथां औ गोजोनथों।